हेल'
मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय न थासै जासिहरनाय थाबाय
सिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय
नोंथांनिसिम मोनसे टपिक लानानै ओ कल खालामनाय जादों
औ
बे टपिकआनो जादों दैमा
औ मोजां मोजां लामानि स्राजों फरायनाया
औ दैया सुबुं माहारिनि थांना थानायनि गुदि मानो होनोब्ला जों सुबुं माहारिया दै नङाब्ला थांनानै थानो हाया बेनिखायनो जों दैया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार मानसिनि थाखायल' नङा जिब जिबिनि जिउ खुंनायावबो गोनांथि जायो दै नङाब्ला जेबो जाया थांनानै थानो रावबो हाया नाथाय जिउनि अनसायगिरि बे दैयानो माब्ला माब्लाबा दैबानानि महर लानानै सुबुं माहारि माहारिखौ हालाय हाबायबो बिदिनो ओ जों सुबुं माहारिखौ हालाय हाब फाय खालामनोबो हागौ बे दैया न'नि उखु मोदायाव गोबां बेबायदिनो लोमसावनाय दैफोरजों जेरैबो नुस' मोनै थासारि बेफोरखौ सोमजिनायाव जों माबेबा समफोराव जों नुनो मोनगोन गोबां बेबायदिनो जोंनि जिउ खुंनायाव माखासे समफोराव बेबायदिनो दै बानाया जोंनि जिउ खुंनायाव गोबां बेबायदिनो खहाबो खालामनो हागौ आरो दै गैयाब्लाबो जों जोंनि बेबायदि थांना थानायाव गोबां बेबायदिनो ओ खस्थ' जायो बेखायनो जोंनो दैखौबो नांगौ नाथाय जोंखौ जोंनो दैखौ बां बायनाङा बेखायनो दै जेसे जेसेखिनि नांगौ एसेखिनि दै मोनोब्ला जों बांनाङा बेबायदिनो दैबाना जायोब्ला जोंहा जिउखौनो गोबां बेबायदिनो खहा जायो मानो होनोब्ला जोंनि लामा सामाजों लोगोसे जोंनि न' बांफोराबो बेबायदि दैबाना जायोबा। बुखारलाङो बेखायनो दैबाना जायोब्ला जोंहा गोबां गिनो गोनां जायो। दैबानाजों लोगोसे गोबां बेबायदिनो बारफोर फैयोब्ला बिदिनो अखाजों लोगोसे बारफोर फैयोब्ला गोबां बेबायदिनो गाज्रि थासारि सोमजिनायखौ जों जों नुनो मोनो। गोबां बेबायदिनो बार फैयोब्ला दंफां लाइफांफोरा बेबायदिनो बायनानै थायो लामा सामाफोराव बायनानै थायोब्ला गाज्रि नुयो जोंनि लामा हान्थिनायाव गोबां। खहा जायो मानो होनोबा जोंनि थांलाय फैलाय हान्थिनाय लामायाव बे खहा जायो जों बेबाय सम जोंहा गोबां बेबायदिनो न' न' खस्थ' जायो बेखायनो जों जों बयबो बेबायदिनो दंफां लाइफां। गोलैनानै एबा बायनानै थानायखौ जों नुयोब्ला जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया बेबायदिनो गाव नु-नुनाय बेबायदि गावनि नुसुंस्रियाव थानाय गासैखौबो जोङो हेफाजाब होनांगौ आरो स्रां खालामनांगौ बेनिखायनो जों साब साफ्रोमबो बेबायदिनो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ। दैबानानि गेजेरजों सुबुं माहारियाल' बेबायदि खहा जानायखौ जों नुनो मोना गोबां जिब जुनारफोराबो खस्थ' मोनो खस्थ' मोननायजों लोगोसे। गोबां बिबायदिनो जिब जुनारफोराबो गोबां बेबायदिनो। खहा जायो बे खहा जायोब्ला बबाव थागोन बहा मागोन जायो बेनिखायनो जोंनो दैखौ एसेबां नांगौ जायो। जोङो बेखायनो दैबानानि फ्राय जों गोबां जानगाराव थानांगौ।
औ नंगौ जोङो गोबां बिदिनो दै दैमानि सोमोन्दै जोङो रायज्लायनो हायो दैमाखौ जोङो
गोबां बिदिनो दैमानिफ्राय जोङो दंग'फोर जावलायनानै जोङो जोंनि दुब्लि जोंनि बागान जोंनि जोंनो नांगौ जानाय खामानिखौ जों बाहायनो थाखाय जोङो लाबोनानै जों बाहायो बेबायदि बिहैनो जोङो दैमानि सोमोन्दैफोरखौ जों सावरायनो हायो।
दैमा दैमा होनोब्ला मोनसे गिदिर दैखौनो जोङो बुजियो आरो दैमानि गेजेरजोंनो जोंनि आबाद फोथारफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो। आरो दैमानि जों सोमोन्दैखौ सावरायनो थाङोब्ला गोबां गोबां गोलाव जों सावालरायनो हायो।
दैसाफोरआबो दैमानि गेजेरजोंसो सोमजियो मानो होनोब्ला दैमाया गैयाब्ला जोंनि गेजेराव
गोबां जागोन आरो जोङो लोंनाय दै दुगैनाय दै आरो गोबां जिब जुन जुनारफोराबो बिदिनो थांना थानो हानाय नङा मानसिनि थांना थानो हानायनि मोनसे गेदेद गोनांथियानो जाबाय दैमानिफ्राय मोननाय दैफोर जायखौ जोङो बाहायनो आरो जोंनि नांगौ खामानिफोराव जोङो
बाहायनो हायो बेफोरबायदि जोङो दैमानि सोमोन्दैफोरखौ जों सावरायनो हायो दैमायानो जोंनि थाखाय थार आरो गोथां बादि मानो होनब्ला दैमा रानोब्लानो जोंनि न'आव बाहायनाय थंखल बा बेफोरबायदिनो दैफ्राबो एसे गोथौआव रानलाङो अब्लानिया सुबुं माहारिया बा जोंफोरो गोबां बिदिनो खस्थ'फोरखौ जों सहायनो गोनां जायो दैनि थाखाय बेखायनो जोङो दैमाखौबो जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगौ मानो होनोब्ला खर' थानायनै बा जोंनि आफाङआवहाय बेसेबा बे- बे दैमानिफ्राय बोहैनाय दैफोरखौ लोंनानै थांनानै जिब जुनारफोरा थादों जों बेखौ बुंनो हायाना बेखायनो जोंनो थाखाय बिदि दैमानि दैफोरखौ गोनांखाय जोङो बेखौ आरज्रि खालामनानै लानाङा बेखौ जोङो बिदिनो मोजां खालामनांगोन जों बेफोरावहा सेवनाय मुवा आरो गोबां बिदि गाज्रि प्लास्टिक बेफोरबायदिखौ जों गारनो नाङा बेफोरबायदिखौ गारोब्ला दैमाया गाज्रि जागोन आरो उनाव थानाय सुबुंफ्रा बे गाज्रि दैखौ बाहायनानै गोनां जागोन आरो गोबां बेमारफोर जागोन बेखायनो जोंनो साखोन सिखोन लाखिनांगौ बेबो जाहाथे साफ्रोमबो मोजां गोग्गो देहा सस्थ'फोरखौ मोननो हायो आरो बे बोहैैनाय दैमाफोरनि गेजेरजोंनो मिथिंगायाव थानाय गोबां जिब जुनारफोरा थांनानै थायो आरो बेफोरखौ खौनो जानानै लोंनानै
आरो बे दैमाफोरनि गेजेरजों जोङो माखौ मोनो होनोब्ला जोङो गोबां नाफोर सारनानै जों जानो हायो आरो बे दैमायावनो सिङावनो गोबां नाफोराबो थां थांनानै थायो बेफोरबायदिखौ जोङो मोनजायो मानो होनब्ला दैमाया अराय सम थाबाय थायो बि राना नाथाय दै साबा जों ओरैनो जावग्लायनानै लाबोनाय दंग'फोरनि दैफोरा रानो नाथाय दैमाया राना बेखायनो दैमायाव थानाय गोबां नाफोरखौ जोङो सारनानै जानो हायो आरो नाफोरखौ जोङो बेबायदि दिनो कारेनफोरजों जोङो सर्ट होनानै जानो नाङा मानो होनब्ला बेफोरबायदि खालामोब्ला बिसोरनि फिसा बिसोरनि जोलैफ्रा जोबलांगोन आरो जोंबो उनावहालागै जोङो बेफोरबायदिखौ मोनजानायनि राहाखौ जों खोमानानै लानो गोनां जागोन बेखायनो जोङो बेफोरखौ जोङो मोजां साखोन सिखोन लाखिनांगोन जाहाथे जोंनि नांगौ जानाय गासैखौबो जोङो मोनफुंनाय बायदि आरो जोङो दैमानिफ्राय जोङो गोबां बिदि जिब जुनारफोरखौबो जोङो फोथांना लाखिनो हानाय बायदि आरो गोबां जिब जुनार मोननो थाखाय गोग्गो देहा बिबायदि जोङो गोग्गो आरो साखोन सिखोन खालामनाया जों बय सुबुं माहारिनि बिथांखि थानांगोन होमब्लासो जोङो संसाराव जोङो गोग्गो बारहावाजों लोगोसे जोङो गोग्गो जोंनि देहा सोलेरफोरा गोग्गैयै थागोन आरो मोजां समफोरखौ जोङो फैबाय थानाय समफोरखौ जोङो नुलांबाय थागोन जों सुबुं माहारिनि मेन थांखियानो जानांगोन दै आरो जोंनि जिब जुनार जोंखौ बासायनाय मानो होनोब्ला जोङो जोंबो दै लोंनानै थांनानै थायो आरो गोबां जिबफोराबो दै लोंनानै थांनानै थायो बेखायनो जोङो साफ्रोमबो बे दै खौ जोंनो गोग्गो लाखिनाया मोजांसिन मा होनो नोंथाङा
औ नोंगौ
बिदिब्लालाय जों दिनैनि सावरायनायखौ बेसेखिनियावनो दोनथ'सै
औ जोंहा समाबो जानानै फैबाय जों दिनै सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय
औ नोंगौथ' दिनैनि समा जानानै फैबाय बेखायनो जों दिनैनि सावरायनायखौ एसे खिनियाव दोन थ'बाय
औ दे
उम औ